हेलौ हेल' औ खोनाबाय ना नोंथां?
औ खोनाबाय नोंथां।
औ ओ जोङो दा उम ओ मानसि माहारिनो अदेबानि सुबुं माहारिनो सोलोंथाइखौ मानि थाखाय नांगौ अदेबानि सोलोंथाइखौ जों मानो लानांगौ बेथ' जानाय नामा नोंथां? औ औ जोङो बुंनो हायोदि ओ जेब्ला सुबुङा जोनोम जागोन बे जोनोम जानायनि उनाव साफ्रोम सुबुंनि गियानखौ नांगौ होननानै जों बुंनो हायो मानो होनोबा गियान नङा लासेनो गियान गैयाब्ला सासे सुबुङा जाम्बा बे सारियाव ओ मोननो हायो होननानै जों बुंनो हायो। बेनिखायनो जोंङो सोलोंथाइखौ नांगौ नङा होमबा नोंथां जिहेथु सासे सुबुङा सोलोंथाइखौ लानो थाखायब्ला बियो गिबियावनो फरायसालियाव थांनांगोन फोरोंगिरिनिफ्राय बिजाब फरायनानै गियान लानांगोन फोरोंजानांगोन बेजोंनो लोगोसेनो आरोबाव बिमा बिफानिफ्रायबो ओ गियानखौ लानो नांगोन बिमा बिफाया जाय खामानिखौ माव थिनदों मा खालामनो होदों बेफोरखौ गासिखौबो जेब्लानाखि सासे गथ'आ मानिनानै गनायनानै मा खामानिखौ मावलांगोन अब्ला बियो ओ सासे गियान गोनां सुबुं जानो हागोन नोंथांनि बादिब्ला सासे गियान जानो थाख खाय सुबुङा मा खालामनांगौ नोंथाङा सानो?
नंगौ नोंथां ओ गियान जानो थाखाय जोङो सासे सुबुंनिफ्राय सासे सुबुंनिफ्राय जोङो सोलोंनानै लानांगौ जायो। नङाब्ला जोङो गियान गैयालासिनो सासे सुबुङा जाम्बासियान ओ बिदि महर लायो माने जेबो रोङै माने जेरावबो थगायजानाय बि बिदिनो बयजोंबो निन्दा होजानाय गुबुन हारिनि जा मानसिफोरजों जोङो गा जाय जागोन सोलोंथाइ गैयालासिनो सोलोंथाइ गैयालासिनो मोनसे हारिया खोमसि होननानै जों साननानै लानो हायो। मानोना सोलों थाया जोंनि थाखाय मोनसे गोनां आयदा। सोलोंथाइ गैयालासिनो जोङो मोनसे ओ जा गावनि मावनांगौ हाबा बेखौ जोङो सरासनस्रा आखुजों मावनानैसो जोङो बेखौहाय लानांगोन जायो नङाब्ला गियाननि गेजेरजोंबा जोङो मोन मोनसे नङा मोनसे आदबनि गेजेरजों जोङो ओ लानो हायो मानोना सोलोंथाइया जोंनि थाखाय गोनां। जोङो सोलोंथाइखौ जोनोमनिफ्रायनो लासै लासै सोलोंबोनानै देरजासिम सोलोंनांगौ जायो मानोना गियाना जोंनो सोलोंबाबो थैजासिमावहाय जोबनानै थाङा मोनसे नङा मोनसे गोदान गोदान ओ जोङो गियानखौ सोलोंबाय थानो मोनो। बेबायदिनो जोङो गियान खौ जोङो थैजासिम ओ सो सोलोंनानै लानांगौ जायो नोंथां। नोंथांनि साननाय बायदिबा ओ गियान गियान होनायावहाय बे सोलोंथाइ लानायावहाय जोङो मा मा जेंनाजों मोगा मोगि जानांगौ जायो?
ओ मोगा मोगि जानांगौ होननानै बुङोब्लाथ गोबाङानो दं जेरैबायदि सासे फरायसाया जेखौ लुुबैदों बे फरायसानो माब्लाबा बेयो गावनि लुबैनाय बाय- दि गियानखौ मोननो हानायबो नङा होननानै आङो बुंनो सानो मानो होनोब्ला ओ गासैबो सुबुङानो रां रुफानि बिथिङाव गासिबो गोनांजोब मोनजोबनो हानाय बेबायदि थासारिआव जानानै बुङो। जेब्ला जोङो ओ सोलोंथाइ लानायनि बिथिङाव थांगोन अब्ला ओ मोजां सोलोंथाइ लानो थाखाय बांसिनै साबसिनै सोलोंथाइ लानो थाखाय उ ओ गुबुन जायगाया- थानानै अदेबानि जाय जायगायाव गियाननि माखासे फसंथानफोर दङ ओ जाय जोबोरैनो गोजौ राव रुफानि थाखाय ओ नांगौ जानाय रां रुफा होनानैजों लोगोसे बेफोरबायदि सोलोंथाइखौ लानो हायो बेफोरबायदि थास थासारिजों ओ मोगा मोगि जानांनायाव जोबोद रांनि आंखाल जायो ओ बेबायदिनो जोङो सोलोंथाइनि बिथिङाव बे मोनसे गिदिर जेंना होननानै आङो बुंनो सानो आरो नोंथां आरो बेजों लोगोसेनो सावरायबायनो हायो जे सासे गथनो जेब्लाबो गियानखौ नांगौ बे गियान लानायाव ओ गथआ गावनो हारसिङै गियान मोनगोन बे माब्लाबाबो जानो हाया बेयाव गावनि गारजेन अदेबानि बिमा बिफाया मोनसे दायथ थानांगौ दायथ थानायनि गेजेरजोंसो सासे गथआ गियानखौ लानो हायो जेब्ला गियानानो गैया अब्ला ओ माबोरै गियान लानो हानाय नङा होमबा नोंथां बियो बिमा बिफानि थाखाय जायो होननानै आं सानो जेब्ला बिमा बिफाया सासे गथखौ मोजाङै फोरोंगोन अदेबानि मोजाङै गियान सोगोन माबोरै सोलोंथाइ लानांगौ माबोरै जिउआव देरहा सा जालांनो हायो बेफोरनि सोमोन्दैनो बुङोब्ला आङो निस्सय सासे गथखौ ओम गियाननि बिगोमा जागोन होननानै आं सानो आरो नोंथां ओ जोङो गोबां समावनो बायदि रोखोमनि गियान लानो हायो गियानजों लोगोसेनो जोङो ओ रांनि आरजिनाय बिदि बिखौबो मोननो हायो मानो होनोबा समाजाव गियान गोनां सुबुंनि जोबोद गोनांथि जेरैबायदि सासे फोरोंगिरि जानो थाखायब्ला बियो गियान गियाननि बिगोमा जाग्रोनांगोन अदेबानि सासे गथखौ फोरोंगिरि जानानै बियो माबायदि फोरोंनांगौ माबायदि खालामनांगौ बेफोरखौ सासे सुबुङा मिथिनो हानाय जानांगोन नोंथांनि बादिब्ला सासे फोरोंगिरि जानो थाखाय फोरोंगिरियाव माबायदि गुन थानांगोन होननानै नोंथाङा सानो अदेबानि जुदि नोंथाङा गावखौ फोरोंगिरि जानो हानाय ओ थासारियाव सानोना साना
नंगौ नोंथां ओ सासे फोरोंगिरि जानो थाखाय जा सोलोंनांगौ जायो बै सोलोंनांगौ खान्थिया गोबां थायो । माने जोङो गियानखौ खनसेयैनो सोलोंजोबनो हाया बेखौ जोङो एफा एफा लांनानै सो बैनिफ्राय नुना बैनिफ्राय नुनानै बिनिया खाथियाव माबायदि आखु दिन्थिनांगौ माबायदि गियान फोरोंनांगौ बेफोरखौ ओ फराय सासे फरायसानि सिगाङाव माबायदि आखु दिन्थिब्ला बेनो माबायदि गियान होनो हागोन बैफोरखौ नायनानै जोङो बैसिनि गियानखौ होनाय ज जायो माने सासे गथआ जेरैबा मोनसे आयदानि सायाव सोलोंबाय बै आयदानि सायाव सोलोंबा बेखौ जोङो माबायदि बेनो बिजाबनि गेजेरजों गियानखौ सोनो हागोन बैफोर गियानखौ जोङो सासे फरायसानो होनांगौआ जोबोर गोनां मानोना ओ सोलोंथाइ गैयालासिनो जोंनाव गियाननि ओ बिबाङा बाङा मानोना जोङो जेसेबां सोलोंथाइ लागोन एसेबांनो जोंनाव गोदान गोदान बिजाबनि गेजेरजों जोङो माखा खासे सोलोंनायनि गियानख जों मोननो हागोन अब्लानो जों जोङो बिजाब फरायनायनि गेजेरजोंबो सासे फरायसानो गियानखौ उथिनानै होनो हागोन आरो मोनसे जायगा एबा मोनसे जा जायगायाव जोङो बैफोर मानसिफोरनि बागैबो जोङो बिजाबनि गेजेरजों मिथिनो मोनगोन आरो गियान आरजिनानै लानो हागोन जोंनि गेजेराव बेबायदि समाजाव माबायदि थासारि सोमजिदों थासारि सोमजिनायनि गेजेरजों जोङो जोंनि समाजआदि माबायदि गोग्लैसोनानै थानाय बेखौ जोङो बिजाबनि गेजेरजों मोननानै गाव गावनो खुद लाजिखांनाय मोननानै बेखौहाय नि गेजेरजों बैफोर गियाना थानो हागोन सासे फोरोंगिरि जानांगौ होनोब्ला आ गियानाव सासे फरायसानो नोङो गैया गियानखौ माबायदि होयोब्ला माबायदि गियानखौ सोनो हागोन बैफोर गियाना नोंनाव थानांगोन अब्लासो नोङो सासे फरायसाखौ जाफुंसारै गियानखौ नोङो सासे फरायसानाव सोनो हागोन नोंथां
नंगौ नंगौ थारैनोनो नोंथाङा सैथो बाथ्राखौनो बुंदों ओ आंनि नोजोराव जुदि सासे फोरोंगिरि जानायखौ आङो ओ माबोरै जानो हायो होननानै सानोब्ला नोंथाङा जेरैबायदिनो बुंलांदों अदेबानि सासे फोरोंगिरिनि थाखाय ओ नांगौ जानाय रोंगौथिखौ नोंथाङा जेरैबायदि बुंथिलांदों आंबो बेखौ थारैनो नोंगौ होननानै बुंनो सानो मानो होनोबा सासे गथ'खौ फोरोंनाया गोरलै बाथ्रा नङा जेब्ला सासे गथ'आ जोनोम जागोन बियो माखासे गाज्रि बिथिं एबा मोजां जों बिथिंखौ सायख'नानै लानो रोङाबो जानो हागौ बे समाव बे समाव सासे गथ'आ लामा सायख'नायाव जोबोद बेले बेले थासारियाव जायो जायनि जाहोनाव ओ सासे फोरोंगिरिया बे गथ'खौ बबे लामाजों थाङोब्ला साबसिन जागोन बेखौ सायख'नो हा जोबोर गोनां बे सायख'ना होनानायाव सासे फोरोंगिरिया जुदि गियान गैयाब्ला बियो माब्लाबाबो जाफुंनाय नङा ओ गियान थायोब्लासो बे गथ'खौ माबोरै देरहासार खालामनो हागोन अदेबानि सासे गथ'खौ ओम जिउनि थांखियाव माबोरै दैदेनलांनो हागोन बेयो बे बे दिन्थिनो हागोन आरो आंनि बायदिब्ला बेफोरबायदिखौनो आं होननानै सानो आरो नोंथां
नंखौ नोंथां नंगौ नोंथां नोंथाङा थार खौनो बुंदों मानोना सासे सासे गथ'आ जोनोम जाग्रोमोना गियान जानानै फैखाया बेखौ जोङो जेब्ला उन्दैनिफ्राय सोलोंहोगोन सोलोंहोनानैसो अब्लासो बिनियाव गियान जानानै फैगोन सोलों होआलासिनो दोनोब्ला जोङो बियो सासे जाम्बा मानसि जागोन बयजोंबो बोगथिं जानाय बयनिबो खोथाखौ लालाबायनाय बयनिबो खामानि बायदि मावजानाय बिदि जायो नङाब्ला गियान गैयालासे नो सासे गथ'आ गावनि आखुखौहाय मोजाङै दानो हाया बै मानसिनि सिगाङाव माबायदि आखु थानांगौ बेखौहाय सोलोंथाइ सोलों थाइनि गेजेरजों हाइ जोङो माखासेखौ मोननो औ बिदिनो फोरोंगिरिया सासे फोरोंगिरिया सासे गथ'खौ फोरों आनि गेजेरजों बेफोरबायदि आखुखौ लासै लासैनि गेजेरजोंहाय उन्दैनिफ्राय देरजासिम फोरोंलांनाय जायो बेबायदि बिदिनो जोंनियावहाय बिजाबाव गोबां बिजाब मोननाय जायो बिदिनो बायदिसिना आखु माबायदि आखु दिन्थिब्ला माबायदि आखुनि गेजेरजों सुबुंनि गेजेरावहाय नोङो नोंनि सिनायथिखौ मोजाङै हागोन आरो नोंनि सिनायथिखौ माबायदि थि लाखिनांगोन बेखौहाय जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजों मोननो हायो आरो गियानबो आरजिनानै लानो हायो होननानै आं सानो नोंथां नोंथांनि बायदिब्ला बिजाबनि गेजेरजों जोङो गियान आरजिनो हानाया मोजां ना आ बिदिनो खुगा खुगाजों जोङो गियान आरजिनो हानाया साबसिन होननानै सानो नोंथां
सामथाइ बाजोब बाय
खोनादोंना नोंथाङा औ औ खोनादों औ नोंथाङा मा सोंथि खालामदोंमोन
माने नोंथांनि बायदिब्ला ओ बिजाबनिफ्राय गियान आरजिनाया मोजांसिन होननानै सानोना नोंथाङा बिदिनो खुगा खुगा बयनिफ्रायबो लानानै सोलोंथाइ लायालासिनो गियान आरजिनाया साबसिन होननानै नोंथां बायदिबा सानो
अ जिहेथु नोंथाङा मोननै आंनो अपसन होनानै होदों गियान लानायनि बिथिंनिफ्राय आं सानो आरो मा होन नोंथां गियान लानाया जोंनि गेजेराव मोनसे अपसननि बाथ्रा फैया होननानै ओ जेनियाव मोनो जेराव थाङो जोंङो बे खौ गियान आरजिनानै लानो हानाय होननानै आं सानो जिहेथु बिजाब फरायोब्ला ओ माखासे मिथिनो हाथावै बाथ्राफोरनि गेजेराव बांसिन गियान मोननो हायो। आरो जुदि खुगाजों खुगा होननानै बुङोब्ला सार मोनसे गोदो गोदायनिफ्राय अदेबानि दोरोंजों बोहैबोनाय जा गियान जोंङो बेफोरखौ मोननो हायो आरो नोंथां। आंङो बेखौनो फोरमायनो सानोदि गियान लानायाव माखासे थासारि नायनानै बाथ्राया फैया होननानै आं सानो माने।
नोंगौ नोंथां नोंथाङा थारिखखौनो सैथोखौनो बुंदों। माने जोंनो गियाना मोननैखौबो नांगौ जायो माने सोलोंथाइजीं सोलोंथाइजों गियान लानायाबो जोंनि थाखाय मोनसे गोनां आरो खुगा-खुगा गियान लानायाबो जो नि थाखाय मोनसि गोनां मानोना खुगा-खुगा गियान लानायनि गेजेरजों जोंङो दोरोंङारि सोलिबोनाय जा हारिमु बैफोर गियानखौ नायनानै जोंङो सोलोंनानै मोनसे फिरिनिफ्राय मोनसे फिरिसिम ओ फोर फोरोंनानै गालांनो हानाय बे खाबुआ थायो आरो जा जोंङो बिजाबनिफ्राय सोलोंथाइ लायो। बेयो गावनि मोनसे आखु दानायनि गियानखौ गाव सोरजिनानै लानाय। खौ आं नुनो मोनो
औ औ अब्ला नों नोंथां जोंनाबो समा बारा गैला दोनथजासिगोन नामा?
अ गोजोन्थों नोंथां नोंथांजीं सावरायनो मोन्नानै गोजोननाय मोनबाय।
गोजोनथों नोंथांनिसिमबो।